ओ खोनादों ना? ओ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां।
औ ओ नोंथाङा
मोजाङै खोनाबाय नोंथां मोजाङै हेल' हेल' मोजाङै खोनाफेराखै नोंथां मोजाङै रायज्लाय
दायो खोनाबाय ना? औ खोनाबाय नोंथां। औ ओ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङ? आं दा जेबो खालामाखै ओरैनो दं जेरायनानै आस्सा आं नोथां नोंथांजों आं माखा माखासे माने खोथाफोरखौ लानानै सावरायनो सानदों अ आ मानि सायाव नोंथां आ जोबोट गोरलै जि ओ गोरलै मोनसे आयदानि सायाव जि जोङो मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे सम्पदफोरखौ जोङो मा मा हाबायाव ओमफाय बोरै बाहायनो हायो जिहेथु जाम ओ मिं
हेल'
औ खोनादों ना नोंथां खोनादों ना औ औ आ मिथिंगानि मोननाय फ्राय मोननाय माखासे सम्फदफोरनि सायाव आं रायज्लायनो सानदोंमोन आरोना
होनबा नोंथाङा आंनो जागायग्रोसै नामा?
दे जागायदे नोंथां
जिहेथु जा मिथिंगायाव मोननाय माने जेखौ ओ जोबनानै सोदांफिनजाय माने जोबनानै थांग्रा
सिथिंगायाव माखासे मुवा फोर दं नालाय जायफ्रा जो ओ अरायथा जोबनानैबो थाङो ओमफाय जोबालासिनो नो जों बेखौ बुहुमा जेसेबांखि गिदिंबाय थागोन बेसेबांखि सोलिबाय थागोन। ओ बे बुस्थुफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हायो बेबायदि दं ओ बेबायदि मुवा फोर दं नालाय मिथिंगायाव ओ आङो मोनसे बुस्थुखौ लादों खैला
औ
खोनादों खैला खैलाया खैलाया बोरै सोमजियो आं बेखौनो खोन्थागोरसै ओ जेब्ला माने मोनसे दैमाया ओ दैमाया दैखौ बोहैबोनायजों लोगोसे दैखौ बु बुखारबोनाय लाबोनायजों लोगोसे मा लाबोफायो दफां दंफां गिदिर गिदिर दंफां लाइफां ओ जिब जुनारनि नि गोथै स' बैफोरखौ बुखारनो लाबोयो बुखारना लाबोनायनि उनाव बियो मा खालामो ओ मोनसे हाखर बा गोथौ जायगायाव बैफोरखौ जमा दोनो ओ
औ
जायनि जाउनाव बे माने जमा दोननायनि जाउनाव माने ओ जमा दोननायखांनायनि उनाव हाफोरा बेखौ खोबसिननानै थायो माने ओ हाफ हाफोरा खोबसिननायनि खोबसिननानै। जोबोद नारथाय आरो जोबोद बिदुं। होनायनि जाहोनाव बैफोर सिङाव। थानाय जिहथु दंफांफोरा ओ-माने। ओ लासै लासैनो माने गोसोम जालांनो हमो आरो। अर अर खामो आरोना दानि जुगाव मा खालामो सुबुं माहारिफ्रा। ओ-हाखर गोथौ जावनानै द ओ-दंफां गिदिरफोर। खौ माने ओ मा होनो। गारनानै जों एसे अर लागायनानै बेखौ खोबना होयो। जाय माने रोहो रोहो रो सिङ सिङाव खामलांनानै माने। ओ-माबाया सोमजियो आरोना खैलाया।
औ
जिहेथु खैलानि बाहायनाय। खैलाखौ गोदो गोदाय मायाव बाहायोमोन जिहेथु जोंहा। कफजों खारग्रा कफजों खारग्रा इन्जिन।
उम
कपजों खारग्रा इन्जिन ट्रेन इन्जिनाव बाहायनाय जायोमोन। जायखौ सालायनो थाखाय जोङो खयलाखौ सोबाय थानांगौमोन। खिन्थु दानि जुगाव जोङो खयलाखौ मा आ आ हाबायाव बाहायो आं खोन्थानोसै नोंथांनो। खोनादों ना नोंथां।
खोनदों नोंथां।
खोनादों नोंथां ओ-जिहेथु ओ सुबुं ओ-जिहेतु ओ जों जोंनो होननो हायो ओ-जोङो मा बायो। माखासे हटेलफोराव जोङो बाहायो माने सावनाय। सावनाय हटेलफ्राव बाहाय माने सावनाय ओ-फोमोननाय। हाबायाव बाहायो आरोना खिन्थु गिदिर गिदिर दारिमिनाव मा हाबायाव बाहायो जोङो खैलानिफ्राय। मोब्लिब दिहुनो।
औ
औ बोरै दिहुनो बुङोबा। जेरै ओ- मोनसे कुकारा खामानि माव ना।
उ
थिग बेबायदिनो। ओ-खामानियाव मावग्रा मोनसे बुस्थु दंदि जायखौ जोङो बयलार बुङो।
औ
बल बै ब्रयलाराव मा खालामो बै ब्रयलारनि सिङाव। जोबोद ओ-माने बुरजा दैखौ फुदुङो। खैलानि हेफाजाबाव आरो ना खैला गैयाबा जों बेखौ फुदुंनो हाया। आ खैला खैलाजों बेखौ फुदुंनायनि जाउनाव। ओ-जा दैया दैया माने खफ जानानै ओ मोनसे गुदुंजों नालाजों। थांनानै माने खफआथ जोबोद नारथाय थायो नालाय। नाथायजों लोगोसे बिदिुंबो थायो बैयो। ओ-माने थांनानै मोनसे थारबाय थारबायनो होनोमबा नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
थारबाय नना ओरैबायदि बुस्थुदि जिहेतु जा फांखा। टेबोल फांखा बा सिलिं फांखायाव फांखा मोनथाम थाया होमबा
औ।
थिग थिग बेबायदिनो बै थारबायनाव माने फांखाया गुसुं गुसुं माने बारा गो फांखा बायदि न'नियाव सोलायनाय फांखा बायदि गोलाव नङा गुसुं गुसुं जोबोद खाथि खाथि बाहागोआव माने फुरा मोनसे गिदिर रान्ड माने सारकोलाव ओ बेन्दोंआ थायो आरोना बै फांखाया जाय फांखायाव फांखायाव जेब्ला बै खफ'फ सौदावगोन ना सौदावब्ला बैयो ओ थारबायना गिदिंनो हमगोन। गिदिंनायनि जाउोनाव बियो मा खालामगोन जिहेथु जोंहा खफ' गोहो खौ जोंहा मेकानिकेल गोहोआव सोलायहैगोन मिसिनारि गोहो आरो ना ओ मेकानिकेल गोहोआव सोमजिनायनि उनाव बै थारबायनजों मोनसे बुस्थुआ कानेक्ट जानानै थायो जेनेटर जाय जेनेटर बिथ'रा ओ मोब्लिबखौ बानायनानै जोंनो मोनफ्रोम ओ न'खराव माने रान्सार होयो आरोना जायनि जाहोनाव जों मोब्लिबखौ दा बाहायबाय थानो हायो आरो हादों आरो ना।
औ।
ओ खैलानि बाहायनायखौथ'आं खोन्थाबाय ओ नों नोंथाङाबो माखासे बुस्थुनि सायाव खोन्थानो हागोन नामा?
ह मिथिङावनो मोननाय माखासे मुवाफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो खामानियाव माने बाहाय
बाहायनो हायो आरो ना। औ।
जेरै दंफांनि फिथाइ बिलाइ रोदा बेफोरनिफ्रायबो।
औ। नोंथाङा माखासे दंफांनि सायावनो खोन्थानो नामा जों दंफांखौ ओ बोरै बाहायो मा हाबायाव बाहायो। बेफोरनिफ्राय जोङो ओ माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो।
अ
ओ मिथिङावनो मोननाय गासिबो बिफाङानो माने बेसेन गोसा जायो आरो ना। औ औ। बांसिनानो। औ औ। जेरै बुंनो थाङोब्ला सन्दन बिफां औ औ औ औ खोनादों जोबोद ओ बेसेन गोसा। आरो मोननो थाङै माने बुस्थु बियो।
औ औ।
माने सन्दन बिफाङा मोननै रोखोमनि थायो। औ।
गुफुर आरो गोजा चन्दन।
औ औ खोनादों आंबो खोनादों।
औ नोंथां। बे मोननैनि गेजेराव गोजा सन्दना बांसिन बेसेन गोसा।
औ औ।
फांसे सन्दन बिफांखौ माने फानजानाय बा देरनो थाखाय आरो ना जि बोसोर
जि बोसोर समा नांखागौ माने औ खमैबो औ।
सन्दन बिफांखौ माने मानि थाखाय बाहायो
ज आरोब्ला
बांसिनानो मोदोमनाय बुस्थु बानायनो थाखाय
औ औ मोदोमनाय बुस्थु जेरै पारफिउमफोर औ औ फोर औ औ औ बेफोरबायदि ओमफ्राय नोंथां बै गोजा सन्दनखौलाय मा हाबायाव बाहायो
गोजा सन्दनखौ मोदोमनायनि थाखाय गोबां मोदोमग्रा बुस्थु बानायाव बाहायो जेरै दै साबोन घुब
औ औ स बिनि मोदोमनाया गुफुर मोदोमनायनिफ्राय आलादा जानो हागौ खोमा ना
औ एसेया एसे आलादा जायो माने
औ गुफुर चन्दनखौ बांसिनानो माने मोनलाबायनो हायो आरो बांसिनानो औ औ नाथाय गोजा सनन्दनखौ बहुद माने नागिरबा मोननो थाङा मान एबारा
गोबां माने माबायदि होनायो
मान औ माने गाससिबो मोननो हायो गासिबो जायगायाव मोननो थाङा आरोना बे बे
औ
खिन्थु जिहथु जाय माने गुफुर बेखौ जोङो माने गासिबो जायगायावनो मोननो हायो आरो ना
गासिबो जायगायावथ' मोना बेबो जेनेा खम मोनो आरो बेखौबो
औ होनोमबाबो मोनो आरोना बेखौ
बुंनो थाङोबा गोजाननिफ्राय बांसिनै गोरलै मोननो हायो आरो बेखौ
औ औ औ नोंथां होमबा जाथ'सिगोन नामा
औ नोंथां जागोन दे
दे नोंथां